औ खोनादों दे ओ नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ दङ नोंथाङा।
औ बिदिब्ला नोंथां नोंथांजों आङो ओ फन हरनायनि जाहोनानो जाहै बे जे नोंथांजों फंनैसो आयदानि सायाव सावरायनो होनदोंमोन सावराय जागोन ना? औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनि आयदानो जाहै हैबाय जे आबाद आबाद होनोब्ला जोंना समजों लोगोसे गोरोबना बायदिसिना गुबुन गुबुन आबाद नङा होमबा दा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि मा मा आबाद मावनाय जायो बे फोरमायनो हा गोन नामा?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव दायो आं बोथोरखौ लानानैनो बुंनोसै। ओ जों दाथ' दैज्लां बो बोथोर जाहैबाय नोंथां जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो माइ आबाद मावो। बेनि अनगायै आरो फाथो आबाद मावो जेरै आरो बेजों लोगोसे जरै हालदैनि आ बाद हाइजेंनि आबाद आरो बानलुनि आबाद बिदिनो आरो थारुननि आबाद बिदिनो गोबां आबाद मावो आरो नोंथां। आङो नोंथांनो फोरमायनोसै माइ आबादखौ जों ओरै जोंनि ओनसोलाव माबायदि रोखोमै मावो आरोखि नोंथां। फोरमायनो हागोन नों थां माइ आबादखौ माबोरै मावो खोनादों। ओ जोंहा गिबियावनो जोंनि ओरै ओनसोलाव गोलोम बोथोरनि। हिसाबै दाथ' ओ गायनाय फुनायनि बोथोर नालाय ओंखायनो माइ आबादखौ जों बयबो दा बोथोराव। बा मावगासिनो दं आरो बेखौ आं नोंथांनो फोरमायनोसै ओ माइ आबाद मावनो थाखाय। जोंहा गिबियावनो हा हा मोदोम दै हाबग्रा दै थाग्रा जायगा हा नांगोन आरोखि जोंनो। ओ‌ बेखौ जोङो बेखौ जेब्ला जों मावगोन ना अब्ला जोङो बे हाखौ ओ गिबियावनो जोङो ओ नांगोलजों हालौवगोन एबा आथिखालाव जों नुनो मोनसे बांसिन ट्रेक टर एबा हेन्द ट्रेक्टरफोरजों हालौनाय नुयो नाथाय जोङो गोदोनि समाव नांगोलजों हालेनाय नुयोमोन। ओ जोङो नांगोलजों हालेवखांनानै बेखौ मोजांनो। खनथामसो हालेवनानै जों बेयाव जेरै माइ माइ गायनो थाखाय जोंहाथ' गिबियावनो माइनि ओ खोथिया। हानाया बेखौ नांग्रोगोन ना माइनि फुलि माइनि बेखौ जेब्ला जों बेखौ खोथियाखौ फोग्रोनांगोन माइनि फुलिखौ बेखौ माइनि फुलिखौ फोनो थाखाय जों बै हालेवखानाय हाया। जोंबा सोरबा सोरबा सुबुंफोरा न'आवनो। थेनानै दोनखायो जेरै माइ बोराइ आरो सोरबा सोरबा न'आव गैयिया जेरै हाथाय बाजाराव थांनानै। लायो आरो नोंथां बेखौ लायनानै उनाव जोङो बै हाल्रखानाय हायाव आरामसे सारनानै। होगोन एबा फोनाय बुंगोन बेखौनो जेब्ला फोनानै उनाव। दान मोनथामसो जागोन ना अब्ला बियो एा दान मोनथाम नांलाया एबा दान मोननै जागोन अब्ला बेखौ बियो गोजौ जायोब्ला बेनो खोथिया जाबाय आरो। खोथियाखौ जोंहा अब्ला फुसिगोन नों आं सुबुंफ्रानो फुनायनि उनाव बेखौ हुखांनानै जों मुथा मुथा खानानै दोनगोन जेब्ला बियो मोनसे खोथिया जाबाय जोंहा आरो बे खोथियाखौनो जोंहा मा माइ गायनाय होनो बेखौनो गायगोन आरोखि एबारसो माइ गायनाय जासिगोन। बेखौ गायनो थाखाय जोंहानो बे सिगाङाव बुंबोखानाय बदिनो दै गोनां हा दै थाग्रा हा। हा मोदोम हा। नांगोन आरोखि जोंहा बेखौ मोजांनो खारायगोन गिबियाव जों खारायग्रोनायनायनि उनाव जोंहा आलि। दानगोन आलि दानखांनायनि उनाव जोंहा आरो सामार होगोन सामार होखांनायनि उनाव जोंहा जेरै आय लि खोगोन जाहाथे दैनि दैयाबो जानो हागौ जेरै दब्लाय दब्लाय खखा खथा ओरै' बरग महरस बरग महरनि साइद बिदि खालामना होनाय उनाव। माखौ ओ दुब्लिखौ जोंंनिखौ दुब्लि होननानै नागिरगोन। खौनो बेखौ बिदि खालामना होगोन जेब्ला जों बेखौ आलि फोगोन खथा खथा न'खर न'खर बानायना होगोन जेब्ला जों बेखौ हालौगोन ओ आथिखाल खाङो अब्ला जों बेखौ बर' होनानै जोङो उनाव बै खोथिया दहायनि माबानायखौ। सुगोन आरो ओ। गायगोन आरो नोंथां नों आं मानसिफोरा गायगोन। गायखांनानै जोङो बेयावनो गायखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो माइ आबादखौ। खौ जाहाथे। हाग्राफोरा साग्लोबनो हायिनि थाखाय जों बेयाव माखासे मुलि होगोन मुलि होनायनि उनाव जोङो। जेब्ला माइया लासैनो जौखांबोगोन अब्ला आरो बेयाव एम्फौ एनला जानो हायैनि थाखाय जोङो माइनि मुलि सारगोन मुलिखौबो जोङो गलाफोरनिफ्राय एबा हााइफोरनिफ्राय लानानै फ फैगोन बेखौ सारखांनायनि उनाव जे ब्ला माइआ गोजौ जायोना अब्ला बे समावनो माइनि मोनसे फोरबो फैयो जों बर' बर'फोरा बेखौबो फालिनाय जायो जेरै कार्तिक आसार फोरबो बेखौ बेयाव थांनानै। थाइगिर बिखुं ओ खथा बानायनानै थाइग थाइगिरनि बिखङाव थाव गोथां एबा आरो आवा खुन्दुं होननानै जोङो बेयाव आलारि बाथि। फोजोंनानै जोङो ओ फुजा होनाय फोरबोखौ। खौबो नुनो मोनो जेरै जाहाथेबाव एम्फौ एनलाफोरा माइखौ जायालासिनो दा जानांग नाङा एबा माइआ मोजाङै मोजां फिथाइ होयो आरो आबाद मावनाय समाव बिदिनो बे होखांनायनि उनाव जोंहा बिदिनो दान मोनथाम मोनब्रैनि उनाव जोङो माइआ जेब्ला आ फिथाइ ओंखारगोन ना फिथाइ ओंखारखांनायनि उनाव माइआ जेब्ला गोमो महर जागोन आरो मोननाय होनो बे बेखौनो जेरै बेनि दैया दैखौ फोरोंनानै जोंनो आं सुबुंफोरा बेखौ हागोन आरोखि खासि एबा माबाजों खासिजों हागोन आरो आथिखालाव जों नुनो मोनो बिरोंदामिननि गेजेरजों जों मेचिन फोरजों माइखौ हानाय नुनो मोनसै नाथाय गोदोनि समाव जों खासि जोंसो हायोमोन जों हाखांनायनि उनाव जों बेखौ बजा बजा खानानै दोनगोन दोनखांनायनि उनाव ज जों बेखौ न'आव लाबोनो थाखाय जोंहा जेरै ओ सोरबा मोसौ गारि आरो सोरबा आथिखालाव जों नुयो ट्रेक्टरफोरजों लाबोनाय बेखौ लाबोखांनायनि उनाव जोङो न'आव आरामसे जाब फैनानै दोनगोन उनाव जों बेखौ आरामसे जेरै खल सिला माराखौ माइखौ फिसिनो थाखाय खल सिला बानायगोन आरो नोंथां खलसिलायाव जोंयहा माइखौ मोजां जाबनानै जोङो बेखौ मोसौजों मारा होगोन आरोखि नाथाय जों आथिखाल आथिखालाव नुनो मोनो बेखौ मोसौजों मारा होआलासिनो जों ट्रेक्टरफोरजों मारा होनाय नुयो आरो गोदान गोदान मुगानि गोदान बिरेनदामिनजों दिहुनजानाय जेरै मेसिनफोरजों ट्रेक्टरनि मेसिनफोरजों माइखौ मारा होनाय नुनो मोनो आरो बेयाव जोंहा ओरै जिगाबा आलदा आरो माइआ आलदा जाबाय आरो नोंथां जेब्ला माइआ आलादा जायो जों माइ थबब्ला गोबाव समनि थाखाय ओ जानो थाखाय जोंहा थिनानै दोनगोन बाख्रिफोराव आरो जिगाबफोरखौ जों मोसौफोरनो जाहोनो थाखाय थिनानै दोनगोन आरो नोंथां बेबायदिनो जों माइ आबादनिफ्रायनो जोङो माइरंखौबो मोननाय जायो जोंनि जानाय आदारखौ जों बेजोंनो सुफुंना लानो हायो आरो नोंथां बेनो जोंनि जों -जोंनि ओनसोलनि माइ आबाद मावनायनि खान्थिफोरा नोंथां आं नोंथांनो सुंद'यैबाबो फोरमायबाय नोंथाङाबो फोरमायनो हासिगोन नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलजों माबायदि रोखोमै आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथां?
औ नोंथां दा माइ आबादनि जोबोर मोजाङै फोरमायबाय दा आबाद होनोब्लाथ' जोंना बायदिसिना गुबुन गुब आबाद दोङो नङा हनबा बेनि गेजेरजोंनो दा आबाद होनोब्ला जों समजों लोगोसे गोरोब गोरोबनानै गुबुन गुबुन आबाद मावनाय जायो जेरैहाय दा दैज्लां बोथोरावहाय मावनाय आबाद भेन्दि, जिंखा, लेथ्रा आ फाथो आबाद बायदिसिना गुबुन गुबुन आबाद खौ मावनाय जायोा ह दा बिनि अनायैबो मेसें बोथोर राव जों जेरै जोगोनार बेसर आबाद, आलु आबाद बेफोरखौ जोङो बांसिन बुरजा बुरजा मावनायखौ जोंनि ओनसोलाव एबा नुनो मोनो आरो नोंथां
औ।
उफेरा आबादनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोंना जेरै दा दैज्लां बोथोराव बेफोरबायदि मावनाय आबादखौ जोङो ओ माने ओ बांसिनखौनो फालांगि खालामनो थाखाय मावनायखौ नुयो आबादारिफोरखौ। ओ बिनि अनगायैबो खायफा खौ जोङो न'खराव जानो थाखायबो माने गायनाय फुनायखौ नुयो आरो। दा आबादारिफोरा। फालांगि खालामनो थाखाय बिथांमोनाबो जोबोर बुरजा बुरजा गायो नङा होमबा। जोबोर बुरजा हायाव बुरजा गायो नाथाय। फालांगि खालामनो थाखाय मावनाय आबादाव खमफ्रोमबोथ' आबादफोराबो। मोजां जाया एबा गाससिबोथ' माने फस'ला मोजां जाया नङा होमबा। बिनि थाखायनो बिथांमोनखौ जोङो हाथाय बाजा राव बायनानै मोननाय हासार बायदिसिनाजों लोगोसे मुदे मुलि बायदिसिनाखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो। नाथाय बेखौबो बुंनांगोन जे जों रांखा न्थि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जे जोंनो माने राङारि अनसुंथाइ बायदिसिनाखौ सुफुंनो थाखाय जोङो। माने बेखिनिखौ मावनो गोनां जायो नङा होनबा एबा दानि समाव जोङो आबाद मावनो। थाखाय बेफोर बायदि मुलै एबा हासार बायदिसिनाखौ बाहायाब्ला माने आबाद खौनो जानायखौनो नुनो मोना आरो दा दा बिनि अनगायैबो जोङो गावबा गा गावनो नखराव ओ राहा दङ जेरैबायदिहाय जोंनियाथ' बांसिन ओनसोलाव मोखौ बायदिसिना खौ लाखानाया मोनसे जोंनि खामानि बा लाखानायखौ
औ नोंथां।
ओ बेफोरबायदिनो न'निफ्रायनो बानायनो हानाय रासायनिक हासार जेरै गोबोरखिनिफ्राय आ लोगोसे आरो जोङो बांसिनानो सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जा फिबोनाय एम्फौला था बेनिफ्रायबो जों हासार मोनो। लोगोसेनो जोंनि जा मेसें बोथोराव आ बे सर आबाद मावनाय बेनिफ्रायबो जोङो माने हासारखौ बानायनो हायो आरो। दा बेफोरबायदि हासारफोराय बे लोगोसे मालाबा ओ मैगंफोराव एम्फौ एनला बायदिसिना सुयो नालाय बेफोराव जोङो ओ हाथाय बाजारनि मुलिखौ बायदिसिनाखौ बाहायाबालासिनो जों न'आवनो बायदिसिना मुलि बाहायनो हायो जेरैबायदिहाय माने मैथ्रु बिलाइजोंबो जोङो बेफोर गोखा बिलाइजों माने एम्फौखौ खारहोनायनि राहाखौ नुनो थाङो आरो। दा दैज्लां बोथोराव बेफोरबायदि उफरा आबादनि अनगायैबो जोंना माने माइ आबादखौ नोंथाङा फोरमायनाय बायजियानो गोदोनि समखौ लानानै आरो आथिखालनि समखौ लानानै थांनानै बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समाव जेरैबायदिहाय माने जा जि आबादा नो जायामानो हालिजों एवनायखौ जोङो बांसिन नुनो मोन नाथाय आथिखालाव दा बिफोर बायदि बायदिसिना जों हेवनाय जेरै टेक्टर बायदिसिना जों हेवनाय बिनिफ्राय लानानै माने हानायसिम जोङो मेसिनारि बायदिसिनाखौनो बाहायनाय नुयो नङा होमबा।
औ नोथां।
ओ गोदोनि समाव माइ आबादखौ जेरैबायदिहाय जोसा माइ ब्रा माइसा माइ बरा माइ बायदिसिना गुबुन बेफोरबायदि माइखौसो बांसिन मावनाय नुयोमोन। नाथाय जों दानि समाव नायनो थाङोब्ला आबादारिफोरखौ सोरखारा बायदिसिना आनजाद दहननानै माने जेरावहाय फसल बुरजा मोनो बेखौसो बांसिन मावनाय नुनो मोनो आरो, फालांगि खालामनो थाखायबो लोगोसे न'खराव जानो थाखायबो बेफोरबायदि बुरजा मोननायखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो। लोगोसे सोरखारा बायदिसिना माने आबादारिफोरनो बायदिसिना राहा होदों जेरै आबादारि मावनायफोरनो जेरै ओ दैनि दै सारनो थाखाय मेचिन बायदिसिना होदों लोगोसे मुलि सारनोबो जेरै ओ मेसिन बायदिसिनाखौ होनायखौ नुदों लोगोसे बायदिसिना सुबिदाखौ होनायखौ दानि आथि खालाव नुनो मोनो आरो। दा आबादारिफोरनो सोरखारा बायदिसिना माने रांआरि बायदिसिनाखौबो हेफाजाब होनायखौबो नुनो मोनो लोगोसे माने सासे आबाद दारिया मोनसे आबादखौ एबा आबाद मावनायाव, बिथाङा जुदि मोजांङै गोसो होनानै मावो ब्ला एबा ओ जि खामानियानो जाया मानो माने गोसो होनानै माब्ला थ' जोबोर मोजां माने फसल मोनो एबा माब्लाबा लाभ लखसानाथ' थायो नङा खामायो जेरावबो। बेजों लोगोसे आबादारिफोरा आबाद मावनानै, बिथां मोनहा माने एबा राङारि, रांखान्थि बिथिङाव माने राहा मोनो आरो नोंथां। बिदिनो ओ आबाद होननानै बुंनो थाङोबा माने जोबनो गैयै मोनसे राव। दा जोंना समाबो जाना फैबाय नोंथां ओ बिदिब्ला दिनैनि आयदाखौ खिनियानो दोनथ'सै नामा नोंथां?
औ नोंथां औव दे। औ औ गोजोनथों नोंथां।